मोजांना नोंथाङा?
खोनादों नोंथां।
औ ओ जोङो अब्ला जों दिनै ओ बिगियान आरो जौगानायखो लानानै सावरायनोसै नामा नोंथां?
नंगौ नंगौ।
औ जोङो बिगियान होननानै बुङोब्लाथ' जोङो फंसे सोदोबजों जों बुं बेखौ बुंनानै बुंफरनानै जोङो फोजोबनो हाया। आथिखालाव जोंनि बिगियाना जोबोद जौगाबाय। गोदो जोङो आथिंजोंनो ओ खामानि माव मोन जों मोसौजोंनो हालेवोमोन आथिखालाव जोङो टेक्टरजों हालेवो। बिदिनो जोङो गोदोथ' जोङो कम्पिटार टिभि जोङो नुनो मोनामोन आरो नांगौ रोखोमनि जों मबाइल नङामोन रायलायनो हायामोन। दिनै बिगियाना जौ लोगो लोगोनो जोंनि दिनैनि ओ मानसिखौ नुवाब्लाबो दिनै गोसोनि राव गोसोनि साननाय हनायफोरखौ दिनै फोरमायनो हायो। जेरै आं नोंथांजों दिनै दा जानबुंङाव नोंथांजों रायलायनानै आं दिनै नोंथांजों जुगाजग खालामनो हादों। जेरै बे बुहुमनि गासै मुवा जिराखौनो नोङो गाव गायनि आखाइ मुथिखौ खालामनो हादों। जेरै जोङो मबाइल गंसे मबाइल गंसेजोंनो नोङो प्रिथिबिनि खना खनला थानाय जायगाखौ नोङो गुगोलाव सार्च खालामनानै नोङो नागिरनानै नोङो ओ मिनथिनो हायो। जेरै नोंजों आं दिनै मबाइल नाम्बारजों दिनै आं नोंखौ रायलायनानै दिनै गोजोननाय मोनदों। थिग बिदिनो बिगियानाबो गोबां जौगानाय जाबाय जौगाबाय दिनै ओ साइन्टिस्टफोरा दिनै गोबां जोंनि थाखाय नांगौ रोखोमनि मुवा बेसाद दिहुननानै होननानै होदों जेरै गोदोथ' नोङो जेनेबा ट्रेनजों थाङोब्ला नों दिल्ली बुम्बाइआव नोङो साननै सानथाम लायोमोन आथिखालाव नोङो देर घन्टा आराय घन्टायावनो नोङो दिल्ली सहैयो। बेफोर जोंनि बैकगानिकनि जौगानायनि थाखायनो जों दिनै ओ बेफोर रोखम हाबाखौ मावफुंनो हादों आरो बैग्यानिफोरा दिनै जाफुं सारदों नों थाइसे जायगायाव जनानैनो नोङो दिल्ली मोनहैगोन। नङा होमबा नोंथां? जोंथ' थाबायनानै थांनांगौबा बेयाव जोङो तिनि माहा दुइ माहाबो लानो हागौ मोन। नाथाय दिनै बैगियाना जौगानाय लोगो लोगोनो जोङो आराय घन्टायावनो जों दिल्ली मोनहैगोन। बे जोंनि थाखाय जोबोद जो माने बाख्नायथाव बैग्यानिकफोरा दिनै जोंखौ नांगौ रोखोमनि मुवा दिनै जोंनो ओ दिहुननानै होबाय। बे जोंनि थाखाय जोबोद ओ ओंथि गोनां आरो अब्ला नोंथांनियाव आं मोनसे खोथाखौबो सोंनो सानबाय जे ओ बैग्यानिकआ जोंनि थाखाय जौगानायाव ओ गोहोम खोलैदों ना गोहोम खोलैयाखै नोंथाङा सुंद'यै बुंना होनो हागोन ना?
गोहोम औ बिगियान जौगानायनि जोहै जोङो गोबां ओ जौगानो दिनैनि समाव ओ सुबुंनि जिउआव गोबां दावगानायखौ बिगियाना लाबोनानै होफैनो हादों ओ दिनै जोङो सुबुङा बिगियान सर खालामै खालामै गोबां ओ जा सानस'नो हायै सुबुंनि गो ओ मेलेमाव जाय जिरादखौ जोङो सानथावाखैमोन बेफोरबायदि जिरादखौनो जोङो दिनैदि ओ मोननो एबा दिहुननो हानाय जाबाय ओ दिहुननो हाफुंबाय ओ जेरै नोंथाङा दा बावैसो होननाय होननानै थांबाय जे ओ गुबुन दाबसे जायगायाव थांनोब्ला गोबां समनि गोबां गोबां समनि लामाखौ दिनै जोङो खम समनि गेजेरावनो थाबायनो हायो बेफोरबायदिनो ओ दैनि लामा जाय ओ दै लामा हान्थिग्रा आरो अख्रां लामा हान्थिग्रा आरो रेल लामायाव हान्थिग्रा बेफोरबायदिनो गोबां ओ गारि मथर, उरु'प्लेन, जाहाज जोङो दिहुननो हाबाय आरो। बेनि अनगायैबो गोदोनि समाव ओ सासे सुबुंखौ जों खौरां लाहरनो गोनांब्ला बिनो लाइजाम गांसे लिरनांगौमोन जायनि ओ जायखौ जोङो ओ मोनगोनखि मोना एबा बिथांजों खबर बिथांनि आखाइयाव मोनहैदोंना मोनहैयाखै एबा ओ बिथाङादि माबोरै दं बेखौ मोबथांजों फुगाजों फुगा रायलायनो मोनामोन नाथाय दिनैनि समाव जोङो ओ मोनसे कल थुब्लानो ओ जोङो दिनैनि समाव गोबां खम समनि गेजेरावनो ओ सासे सुबुंजों रायलायनो हानाय जानानै फैदों आरो। बिनि अनगायैबो ओ बिगियाननि जौगानायनि जोहै ओ जोङो मोनसे बेरामि सासे बेरामिनि देहानि सिङाव जि मा आगाद जानानै दं बेखौ ओ जोङो दिनै बिगियान जौगानायनि जोह है जा दाजेम दिहुनबाय बेफोरनि गेजेरजों गोबां ओ मदद मोनदों जे बिनि ओ मोदोम सिङाव बेफोरबायदि पाथर जादों बेफोरबायदि गाराय जादों बेफोरबायदि ओ होननानै जोङो नुनो मोननायखौ ओ नुबोगासि नो आरो दिनै।
औ नंगौ।
बिनि बिनि गेजेरावनो
औ।
औ
नोंगौ नों थां। खोनादोंना नोंथां? हेल' ओ नोंथांनि बाथ्राखौ क्लियार खोनायाखै आङो।
नोंथां हेल'।
औ नोंथाङा इयारफन लादों नामा? औ अब्ला नोंथांनिफ्राय आं खोनानानै गोजोननाय मोनदों जोङो गोदो ओ नांगौ रोखोमनि जों डक्टरफोरनियाव थांबाबो जोङो खुनु बेमारनि जोङो जिनिस जिरादखौनो जानाय नुनो मोनामोन गोदोबोथ' जि जायो जों बेखौनो जायोमोन नाथ नाथाय दिनै मानि थाखाय जोंनि देहायाव अन्थाइ जादों किडनि पाथर गरब्लादार पाथर बेफोरो मानि थाखाय दिनैनि दिनाव बांसिन जानायखौ जों नुनो मोनखो? गासैबो बेयो जोंनि जानायनि थाखायनो। जों भेरिटियास माने मिक्सार जालाग्रा जाबाय। गोदो जोंनि मानसिफोरा जोङो गांसिनबो हाग्रानि मैगं थाइगंखौसो नागिरनानै जायोमोन खम बिबांनि बेदर जायोमोन नाथाय आथिखालाव जोंनि मानसिफ्रा फैस थाखा फैसा आरजिनानै जोङो बांसिन बेदर ना बिदिनो बांसिन बाहेराव फास्ट फुड जायखौ नोङो सालायनि गोथावखौ लानो थाखाय दिनै गोबां मानसिफोरा बाहेरायाव गोबां मिक्सार नांगौ रोखोमनि बारा बुस्थु जालानायनि थाखायनो दिनै गोबां मानसिनि देहायाव बेराम जादों नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नंगौ।
बेफोर देहाखौ फाहामनो थाखाय दिनै दिनै जों बिगियानिक जोंनि आदबजों दिनै जोङो अब उदैखौ जेबो हाखावालाखैनो जोङो ओ किडनि अन्थाइ सिटनफोरखौ जोङो इउरिन नालाथिं जोङो दिहुननो हायो दिनै पाइप सिनानै म सरि बेखौ किडनि इउरिन नालाथिंनो जों दिनै अपारेशन खालामनायखौ नुनो मोनो गोदोथ' जोङो बिदि खालामनो हायामोन। नाथाय दिनै बैग्यानिका जौगानायनि थाखाय जों दिनै गोरलैयैनो गाव गायनि देहाखौ जेबो खथि खालामा लाखानो बे अन्थाइखौल' आन्था उम दिहुनना लाना फैयो बेयो बिगियाननिनो जौगानाय। आरो जोङो कम्पिउटार कम्पिउटाराथ' जों दिनै फुरा प्रिथिबिखौनो जोङो आखाइ मा कम्पिउटारावनो थुनानै जोङो गोबां खामानि मावनो हायो बेजों नोङो गावगावनि अडिय' रेकर्डिं बेयाव नोङो नोंनि लिरनाय टाइप खालामनायखौबो नों प्रिन्ट खालामनो हागोन नोङो कम्पिउटारजों गोबां प्रिथिबिनि बुस्थुखौनो आथिखालाव दा जोंनि जाय बाथ्रा रायलायनाय खामानि मावदों बिनि अपारेटर खामानियाबो बे कम्पिउटारजोंनो जानाय आरो दा कम्पिउटारावनो बेखौ मावबाय थादों आरो बि गियानानो एसेबां गोजौ गाबाय बेखायनो जोंनि बे ओनसोलावहाय जोंबो सासे सुबुं माहारि हिसाबै जोंबो जौगानाय लाबोनोब्ला जोंनि ओनसोलावबो नोंथांनिब्ला माबायदि खालामोब्ला जोङो जोंनि ओनसोलावबो जौगाहोनो हागोन नोंथाङा सुंद'यै बुंनो हागोन ना?
नंगौ नंगौ ओ नोंथां जो-जोङो जोंनि ओनसोलाव ओरैनो बिगियान जौगानाय लाबोनोब्ला जोङो गोबां सोलोंथाइ लानांगोन। आरो सोरखाराबो ओ सरखारि जा सोलोंसालि बेनि फारसे नोजोर होनांगोन ओ दा आङो जा बिगियानथ' जोंनि जिउआव गोबां ओ जौगानायखौ लाबोदों आरो गोबां मोजां फिथाइ जोंनो होदों नाथाय बिनि अनगायैबो बिगियान जौगानायनि जोहै जोङो गोबां ओ गाज्रि एबा गोहोमबो जोंनि गेजेराव जों गोग्लैनायखौ नुनो मोनदों जेरै ओ बिगियान जौगानायनि जोहै जोङो गारि मथर दिहुनन्नायनि थाखाय दिनै जोङो गोबां पलिउसन एबा बारहावा गेब्रेंनो हमदों ओ बिगियान जौगानायनि जोहै जोङो गोबां कलकारखाना दारिमिन बेफोरखौ लुफुंनानै दिनैयो जोंनि बारहावाया जा कलकारखानानिफ्राय गनाय थुङा बेनि थाखाय जोंनि बारहावाया गेब्रेंदों आरो कलकारखानानिफ्राय गलांनाय जा दै बेनि थाखाय जोंनि दैयाबो गुबुंले जा दों। जायनि जाउनाव जोंनि ओ सुबुं माहारिया बेनि ओ फिथाइखौ दिनै मोननांदों आरो जे बेराम आजाराव गोलैनो गोनां जादों नोंथाङा नुनाय बिगियाननिफ्राय जानाय बेफोरबायदि गाज्रि गोहोमनि ओ नों थांङा नुनाय फंनैसो खोथाखौ आंनो खोन्थानो हागोनना नों
औ हागोन‌ नों थां नोंथाङा मोजां सोंलिखौनो सोंदों जोङो आबहावा गाज्रि जानायाथ' जोंनि बे बांद्राय जौगानायनि थाखायनो गोदोथ' जोङो नेसारेलजोंनो जोङो दिनै खामानि मावबोदोंमोन। आथिखालाव जोङो कलकारखानायाब बारा जाबाय आं एस से नोगोराव थानाय हिसाबै आं मिथिगौ। बोरैहाय जोंनि नोगोराव बोरैहाय नांगौ रोखोमनि बारा पलुसन जानो हमबाय जायनि थाखाय जोङो खम बैसोआवनो लांस प्रब्लेम हार्टनि ए हार्टनि प्रब्लेम बिदिनो इमिउनिटि सिस्ट टिमा जोबोर खमजुरि जालांबाय आरो जोंनि दा आथिखालाव जायफोरा सिटि नोगोरफोराव थानानै जिउ खुंबाय थादों बिथांमोननि साननाय हनायफोराबो सर्ट टेम्पार जालांनो हमबोय आरो। मानोना बिसोरो गोबाव सानस्लाबनो हाला। नांगौ रोखोमनि बिसोरो अ क्सिजेन मोनजाया बेहाय पलुसन अक्सिजेनखो मोनो देहायाव नांगो रोखम आदार मोनजाया बेनिफ्राय गासैबो गेसाव गुफोन लेथ्राफोरा गन्थंआव जुदि हाब्बाय थायोब्ला जोंनि देहायाव जोबोद हाम खालामो आरो। बेखायनो आं सानो जेन बा जों बेखौहाय बोरै सोदांनो थाखाय जोंङो नांगौ रोखोमनि बेयाव बिफां लाइांखौ जोङो बांसिन सोरजिनांगोन आरो बिफां लाइफां जों नांगौ रोखोमनि गायबावनांगोन आरो जोंनि बे ओ ओनसोलावबो नांगौ रोखोमनि मोजां पियर अक्सिजेन खौ जोङो जायोब्लासो जोंनि देहाया गोग्गो थागोन मानोना अक्सिजेन लानानैसो मानसिया थांनानै थायो देहायाव जोंनियाव नांगो रोखोमनि अक्सिजेन मोनाब्ला बेमार आजारा जोंनियाव थाबैनो साफियो आरो। बेखायनो जोङो फुंङाव‌। फुंनि स समाव जोंङो मोजां थाब सिखारनानै जों मोजां पियर अक्सिजेनखौ लानो हायोब्ला जोंनि देहानि थाखाय मोजां। बेखायनो आं खावलायनो सानो ओ अब्ला नोंथाङ जोंहा समाबो लावबाय। जोंनि सावरायनांगो खौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै नामा नोंथां।
औ नोंगौ खुलुमबाय नोंथां गोजोनना थाबाय नोंथांनिसिम।